हेलौ।
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो ओरैनो मा मावगासिनो?
नै आङो दायो जेबोथ' मावाखै ओरैनो न'आवनो दंथ'यो आङो दायो।
अ होमबा नोंथाङा दा फ्रियैनो दंथ'योना?
औ फ्रियानो दं आं दा।
अ नोंथाङा फ्रिबा आं नोंजों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे आं दायो फ्रियानो दं नालाय सावरायनो हागोन दे।
जोंनि आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि जा बर' हारि आरोना गोदोनिफ्राय मानो दा सिमहालागै ओ थांना थासान्दियाव माबायदि सोलायदों। बेफोरनि सायाव माने फंनैसो सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ जागोन दे सावरायजागोन।
औ अब्ला आंनो जागायनोसै ना नोंथां?
औ दे जागायनो हागोन।
ओ जोंनिया बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो जेनेबा ओ मावनाय दांनायनिफ्राय बुंग्रोनोसै आङो जेनेबा मावनाय दांनायनिफ्राय लायोबा जोंना माइ आबादखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो गायोमोन आरो गोदोनिफ्रायनो नाथाय बे माइ आबाद गायनाया जोंनिया ओ दासिमबो सोलिनानै दं आरोना नोंथां।
औ औ औ।
बिदिनो आरो माइ आबादों लोगोसे जोंना माखासे बारिफ्राव मैगं थाइगंफोर गायोमोन। ओ बेफोरो माने आथिखालाव माने एसे खम जालांनो हमबाय आरो ना नोंथां। ओ
औ औ।
अब्ला माने दानि आथि खालनि मुगायाव माने बयबो गाव गावनि खामानिफ्राव माने एसे बेस्थ' थायो नङा होमबा।
औ औ।
बेनिखायनो माने नैबेफोराव माने बारा मैगं थाइगंफोरखौ जोंनिया ओ गायनाय जानायखौ जों नुनो मोननाय जाला आरो ना।
औ औ।
आरो जोंनिया फुख्रिफोर थायो बयनावबो न'खर न'खर। बेफोरो जोंनिया दासिमबो दङ आरोना। फुख्रिफोराव ना हगारनाफोर दासिमबो दङ आरो। माखासे दङ जोंहा बेबायदिनो ओ ना गुरनाय ना हमनाय नैबेफोरो माने गोदोनि समावहाय खोब गोबाङै जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो।
औ औ।
औ नाथाय आथिखालाव बे बेफोरखौबो जोङो माने एसे खमै नुनो मोननाय जायो आरोना। ओ आरो जोंनिया दङ माने गोदोनि समावहाय जे जोङो ओ जोंनि थानाय न'फोरा माने एसे आलादा रोखोमनिमोन जेरै औवानि थुरिनि उखुमफोरा थुरिनि जायोमोन इन्जुरफोरा औवानि हाजों लिरनायफोरखौ बांसिन नुयोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायबोनाय बा जौगाबोनाय जों नुनो मोननाय जादों। जेरै जोंनिया दा गुबुनफोरनि बायदि जोंनियाबो दानिया सिमेन्टनि इथानि बा फााखकानि न बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ थारैनो
जोंनिया माने माखासे गोदोनि समाव गेलेनायफोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला माने गोदोनि समावहाय उन उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने खोब बालाफोरजों हाफोराव आरो फोथारफोराव माने गेलेग्रा फोथारफोराव बांसिनैहाय जोङो गेलेनाय नुनो मोननाय जायोमोन आरो।
औ
नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो बेखौबो गोबां खमैनो नुनो मोननाय जायो जेरै दानिया खोब उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो माने एसे स्टेनडार्ड बालाफोराव गेलेनायखौ जों नुनो मोननाय जाला आरो फोथारफोराव गेलेनायफोरखौ बेखौबो जों नुनो मोननाय जाला खोब माने न'आवनो थांना स्टेडार्द जोंथानाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
औ औ।
गाननाय-जोमनायनि बेलायाव थाङोब्ला माने जोंनियाथ' बर'फोरना दख'नाखौनो गानो गोदोनिफ्रायनो हिनजाव माहारि बेयो दासिमबो सोलिना दङ आरो माखासे सिगांनि समाव माने खोब एसे लेथ्रायै गाद्रा गुद्रायै थायोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव जे जोंनिया ओ मुगाजों लोगोसे सोलायबोनानै माने गो जोङो खोब माने स्टेेनडार्द लेभेलाव बा गोदान मुगाजों सोलि-सोलिनानै बा मोजाङै थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
औ।
औ आरो जोंनिया सोलोंथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाबो माने गोदोनिया माने खोब खम बिबांनि जोंना फरायोमोन। फरायनानै। जेबो लाब गैया नै बेफोरबायदि साननाय हुदाफ्रा दंमोन आरो जोंनिया दंमोन मोनसे नेम आरो जेरै हिनजाव माहारिफोरखौ जोंनिया फरायहोनायखौ जों बारा नुनो मोननाय जायामोन। ओ माने हिन्जावफोरा गुबुनजों हाबा जानानै बिसोरो न'खराव थाहैनांगौ न'खर सालायनांगौ। ओंखाम ओंख्रि संनांगौ नि बेबायदि होननानै माने बादा होनानै फरायहोनाय जायामोन। नाथाय आथिखालाव जोङो गासिखौबो समान बिबांनि फरायहोनायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। आरो माखासे दङ गोदोनिफ्रायनो जोङो दाउ अमा बेफोरबायदि जिब जुनार फिसिनानै जों जाखायोमोन नङा होमबा? आथिखालाव नैबेबो माने खमैनुनो मोननाय जाबाय
औ औ होमबा नोंथाङाथ' गोबां बुंबोबाय आंबो फंनैसो नोंथांनिसिम फोरमायना होनसै नोंथां आ जोङो गो गोदोनि जुगाव बुंनो दानि समाज आरो गोदो माने सोलिबोनायखौ जौगाबोनायखौ जों रायलायनो थाङोबा गोदोहाय माने गोबां इदिनो बुङोबा माने गैयामोन होनजायो माने गोबां डाउनावमोन होनजायो दायो माने जों माने गोबां दावगाबोबाय होनना बुंजायो जोंनि बर' समाजावनो हक जों माने हादोराव जोंनिया जावनाव गोबां जों दावगाबोबाय होननो हायो।
गोदोहाय जोंनि ओरै लामा सामाफोरा माने मोजाङै लामाफोरानो गैनो गैयामोन होनजायो जायनि माने जाहोनफोरानो जाहैबाय जों माने लामाफोरखौ मोननो हायाखैमोन गोदोहाय। बिदिनो आरो बुङोबा जों लामाफोरनि खाथि खाला इदिनो लामाफोरानो हाग्रा बंग्राजोंसो सोलिबोयोमोन होनना बुंनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोंना गोदोहाय बिदिनो जोंनि माने ओनसोलफोराव बा जोंनि बर' सु बुंफोरा माने इदिनो माइ आबादजों सोनारनानै थायोमोन होनना बुंनो हायो। बेनि गेजेरजों आरो जोंहा सोलोंथाइ फोरबो ब हुत खम मोनो होनना बुंनो हायो आरो जोंनि माने बर' समाजफोराव आरोना बिदिनो गोबां खम मोनो होनना बुंनो हायो जाहोनफोरानो जाहाथे बे बो जोंनि कलेजफोरा माने गोदोहाय खाथि खालाफोराव जों नुनो मोननाय जायामोन जाउनाव माने। गोजान गोजान जायगासिम माने हान्थिलांनो गोनां जायोमोन। माने गोजान गोजानसिम हान्थिलांनो जोंहा माने इ समाव माने ओरैबायदि हान्थाामेलानि राहाया मोजां नङामोन होनजायो। माने हान्था मेला जों बिदि न'खर न'खर बेफोरबायदि गैयामोन दानि समाजावथ' गोबां बिदिनो नखर नखर न'खर बाइक माबा माबि थायो बेबायदि गैयामोन। आरो बेनि गेजेरजों माने गोबां गोजान लामासिम हान्थिलांनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। बेनि अनगायैबो ओरै स्कुल कलेजफोरा माने इदिनो गोजान गोजानखायनो जों माने जोंनि बर' समाजनि माने सुबुंफोरखौ गोदोहाय माने गोबां खम फरायनाय बेफोरबायदि खोनानो मोननाय जायोमोन आरो बेनि अनग ायबो औ सोलोंथ सोलोंथाइनिथ' बिदिनो जोंनि बर' समाजाव माने माने बिमा बिफाफोराबो गोदोहाय माने बिदिनो सोलोंथाइफोराव माने बारा इफोरबायदि गोसो थ होनायखौ जों नुनो मोनामोन आरोोना माने दानि जुगावथ' बेबायदि नंला आरो गोदोहाय बेफोरबायदि बुंनो थाङोबा जोंहा गोदोहाय बिदिनो मा होनो बेखौ लाइन कारेन्ट जायखौ होनगोन जों बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोननाय जायामोन आरो माने गोदोहाय जों माने कारेन्टफोर बेफोरबायदिखौ माने गैयामोन होनना बुंनो हायो आरो जायखौ जों माने हानि थाव केरासिन जायखौ होनो
औ औ
बेफोरजों माने जों सोलिनायखौ गोदोनिफ्राय नुबोदों आरो माने गोदोहाय बेफोरबायदि सोलियोमोन आ बिबदि मा होनो बेखौ लेम्प ना मा होनो लेम्प ओमफ्राय साथि बेफोरजों सोलियोमोन होनना बुंनो हायो आरो दायोथ' जों माबा जु हुगानो गोबां सोलायबोबाय नालाय दा बुंनो थाङोबा जों माने दसे समनि गेजेरावनो गोबां खामानिफोरखौबो मावनो हायो दाना ारनि गेजेरफोरजों जों माने दंखलनि दैफोर बहननो बा बिदिनो दैफोर बहननो थाखाय थाखायबो जोंहा दायो मटरफोर थायो बा दा बिदुङा दा माने मेसें बोथोर मे दैज्लां बोथोराव गोबां गरम जायोना बेनिफ्रायबो जों रैखा मोननो हायो दाना बेफोरनि थाखाय थाखायबो जोंहा ओरैबायदि फेन इदिनो फेनफोर थायो बा एसि फोर थायो बिदिनो कुलारफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो गोदोहाय बिदिनो मा होनो औ ट्रेन फोरबो जों इदि नुनो मोननाय जायामोन आरो दायो बेफोरो खौ लानानै बुङोबाथ' गोदोनिफ्राय दा गोबां जौगाबोबाय। आरो बिनि अनगायैबो ओरै हान्था मेलाखौ होनोबाथ' जोंङो गोदोहाय बिदिनो मा होनो गराइ गारि फोर होनोमोन नामाथाय, गराइ गारि बेलगारिफोरजोंसो जों हान्थिनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो। दायोथ' बिदि गैला दायो माने जोङो ओरै गावबा गाव न'खर न'खर आवनो जों माने बाइक इदिनो कार बा साइकेल बेफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो बयनिबो न' नयैनो। आरो जोङो बुंनो थाङोबा गोदोहाय जोङो माने लाइजामफोरजोंसो जों माने दाब जायगानिफ्राय गुबुन दाब जायगासिम खबर हरनो थाखाय जों लाइजामफोर खौ बाहायनाय जायोमोन आरो बेनि अनगायै जोंहा ओरैबायदि बुस्थु थायोमोन जाय आ माने हान्था मेलाखौ होनगोन जों हान्था मेला गोबां सम माने गारनानै बे हान-हान्था मेला खालामनानै माने हान्था मेलाजों थांनानै माने गोबां समनि गे खम लानानै माने हैनायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन बेफोरबायदि खबर हैनाय बा लाइजामफोर हैनाय। सुबुंनि जिउआवथ' बिदिनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जाखाबाय थायो नालाय। बेनि अनगायै दा दानि जुगनिखौ बुङोबाथ' जों दायो मा होनो इन्टारनेटनि गेजेर जोंबा बिदिनो मबाइल फन बा बिदिनो एनड्रयड फन बिदिनो गोबां फन थायो नालाय बेफोरनि गेजेरजों माने खम समनि गेजेरावनो बा बिदिनो थ'ब समनि गेजेरावनो जों माने खबर मोननो हायो, बा खबर जों नुयोबो दानि जुगाव माने जों बिदिनो अबेबा दाबसे जायगायाव माबा मोनसे जाथायफोर जानायखौ जों माने दायो माने दसे समनि गेजेरावनो जों नुनो मोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जायउनाव जोंनि इन्टारनेट जाय खौ होनो जों बेफोरखौ बाहायनानै दायो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनसै आरो माने। दा बिदिनो गोबां जौगाबोबाय माने दसे समनि गेजेरावनो जों माबा मोनसे जानायफोरखौ जों नुनो मो नो आरो दानि जुगाव बेफोरनि गेजेरजों आरो न्टारनेटनि बागै बुङोब्लााथ' इन्टारनेटनि थाखाय जोंहा ओरै गोबां खहाबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आ जाउनफोरा जाहैबाय जायहा रेडिसन गयो नालाय फोरनिफ्राय रेदियेसन सोमजियो नालाय बेफोरनि जाहोनाव जोंहा जोंनि जुनार फोरा माने दा जुनारफोरा माने खायफा खायफा जुनारफोरा गोबां रोखोमनि जुनारफोर थायोना। बिदिनो फिसा फिसा जुनारफोरखौ जों बांसिनानो गोमालांनायखौ नुगासिनो दं आरो। माने बे जुनारफोरखौ दा जोंनि ओनसोलफोराव जों नुनो थांला आरो। थैलांखो खोना माखासो बिदिनो रेडियेसन होदों बिसोर माने आ फिसा जानो फिसा होनो हायै बेफोरबायदि जानायनि जाहोनाव बिरनो हायैनि जाहोनाव माने बिसोर दायो जोबस्रांलांनायखौ जों नुसै आरो। माने दा जौगानाय जुगा माने एसे खहाबो खालामो आरो ओ सम माने समखौ जोंनि गोबां रैखा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिदिनो गोदोहाय था मेला लानायावथ' गोबां सम लायोमोन ना दायो माने जों खम खम, खम समनि गेजेरावनो माने गुबुन दाबसे जायगासिम माने सहैनो हासै आरो नोंथां। होमबा नोंथां नोंथांजों सावरायना आङो गोबांखिनिखौनो मिथिनो मोनबाय ओ नोंथां जों माने समाबो जाबाय नालाय जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो आं नोंथांजों दोनथ'नोसै थां सानबायमोन। बै मा जोंनि बे सावरायलायनाय आयदाखौ नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां औ।
दे होनबा न' नोंथां? औ गोजोननाय थाबाय।